अ।
अ खोनादोना? हो?
खोनादो दे नोंथां।
अ खोनादों दा दा जोङो ओम बैसागोनि बागै सावरायनायनि न'
औ
औ हा खो-खोनादोबा
औ नोंथां।
औ बे बैसानि बैसागोनि बागै नोंथाङा मा मा मिनथियो एसे फोरमायहरदो ओमफाय आंबो जा मिथियो एसे खोन्थाहरनोसै उम
जोङो बैसागोनि माबा लास्ट माबायाव माबा माने फास्ट गिबियाव मोसौ थुखैनाय माबा फोरबो दोङो।
औ।
मोखौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो सानसे सिगां माने लाव फान्थाव थाराय माइबा दिग्लि माइबा बिलाइ माइबा माइबि लायो आरो।
औ।
हालदै इफोरखौ जगार खालामना दोनो। बाय बिनि अ अखानायै जोङो मोसौखौ थुखैनो लांबा बेफोरखौ लांनानै जोङो हाखराव नङाबाथाय दैमायाव जोङो फोरबोखो फालिनो थाखाय थोगि होयो आरो। औ बेनि फ्राय हा ओ मा होनो इखो हांगारखौ लाइ बिलाइयाव लाङो ओमफफ्राय मोखौ खौ थुखैखांनानै जोङो फथाखौ फोनो औ बेनिफ्राय फैनानै नफोराव जि बुस्थु लाङो बेखौ बाहाय सारो आरो।
औ ओमफ्राय एनि अखानायै जोङो जेनेबा फुङावनो दु दुगैस्रां लोब जां गेदेर गोलाव बाथौ खुलुमनानै खाथि होननानै आलारि बाथि बि होनानै गो जोंनि गिदिर फोर बेखौ खुलुमनाय जायो नङा होमबा? बोर लानाय जायो आरो जों उन्दैफोरनो बोर होनाय जायो। बे मोनसे माने जोंनि बैसो बैसागो गोदाननि फोरबो आरो न
औ
औ ओमफाय बे खुंखांनायनि उनाव जोङो सातदिननि उनाव मोसानाय जायो नामा आं मिनथिनाय बायदिबा नोंगोना नोङा औ होमबा सात दिननि उनाव जोङो गास बयबो गथ गथाय सेंग्रा सिख्ला औ बो गामियाव ओंखारनानै नखर नखर बैसागो फालिनाय जायो जेनेबा मोसानाय जायो। औ बहुद माने गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बे जोंनि बर'नि नियम खान्थि नङा होमबा? औ बिदिनो सोलिलांबाय थाथो आरो मोजां मोजाङैनो बायदिसिना माने जोंनि बरनि माबा बैसागो गोदानखौ माने गास गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो
औ
औ नखर नखर उम
नोंथांमोननि जाय खाम सिफुं सेरजा जथा सोलियो ना?
औ सोलियो खाम जथा गा सैबो माने लानाय जायो न'खर न'खर मोसानानै न'खर बोर सानस्रि हरनायजों लोगोसे रंजानाय होयो नखरखौ गो जोन होयो
औ
ओं
ओ
जेरै माने बेलेग माने मा होनो इखौ बेलेगफोरनिया जानुवारिया ओ गावसोरनि बोसोर गोदान जायो जोंनि बर'नि बोसोर गोदान होनबाथाय बैसागोखौ मानिनाय जायो आरो। नंगौना?
औ नंगो नोंथां।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायदर नोंसोरनिखि जेरै बैसागो फालिनाय जायो एसेथ' बेलेग बेलेग थाखायो नालाय औ फोरमाय हरदो एसे।
एक थारिखै इदिनोसै जोंनियाबो गामियाव बाथौ फुजा होयो बेनिफ्राय गथ' गथायाइफोरा गोदिर गोलावनियाव बोर बियो
औ
बिनि अखानायै बेनिफ्राय सातदिना मो थानाय जायो
औ
साददिन मोसानानै ओमफाय बिदिनो गामियाव जमा गथ गथाय बोराय बुरै मोनसे माबा जायो आरो पग्राम बेनिफ्राय हप्तासे बा सप्तानै थानानै बाथौ फुजा जायो आरो
औ बाथौ बुरजा
बाथौ फु जा जायो फोरबो - बेनि उनाव ओ बिदिनोसै बिदिनि अखानायैबो आरो राम-रामि गामिनि थायो। बाथौ बुजानि अखानायै बेदिनोसै ओंनिखै
आरो जोंनि बर' हारियाव जेरै बैसागु मोसाबा मोसा मोसानायजों लोगोसे जौ सेरेबबो लोंनाय जायो नङा होमबा नख'र नख'र जौ जेरै बेसे बैसागो गोदाननि माने एसे लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय बरनि इयो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जौ सेरेबाथ' थाखायो नालाय खौबो संनाय जायो गोबावजों आं मिथिनाय बा बिदिबा बोसोरसे बा सात मास पास मास बिदि जानानै दोनो आरो जुमाय रोसिखो
जोमाइ रोसि जोंनिखिबो दोनो बेेरे औ उम
एसे भाजादो बा माबादो लोंनाय जायो आरो बोसोर गोदाननि थाखायो इयो जेनेबा बर'नि मोनसे नियम खान्थि नालाय जोमाइया थाखायो थेवब्लाबो लिमिट लोंनांगौ ओमफाय जोंनि हारिनि माबाखो लाखिनांगौ
औ औ।
इयुननि थाखाय जाहाथे मोजां मोजाङै गथ गथायाइफोराबो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो मोजां गियान दो हारिनि माबाखो आवगायलांनो हानायनि माबा मोनथो
औ
नोंथांमोननिखि बैसागुआ सातदिनानो थायोबा?
औ खातदिन थायो
औ
नोंथांमोनाबो जेनेबा बैसागो बोथोराव मोजाङै गामि गामि नखर नखर मोसानो थाङोबा।
औ थाङो नोंथां।
औ
जों इदिनो बर'नि ‌ नियम खान्थिखौ मोजां मोजाङै सोलिलांनो हानायनि मोनसे माबा थाबा मोजां आरो नङा होमबा गासैनिबो गोसोआव जेनेबा बैसागोनि गोदान बोसोरनि माबा थाबा मोजां आरो न इयुननि थाखाय जेरै
इउननि थाखाय
ननानै इफोरखोनो बर'हारिनि माबाखो लांनो हानायनि एसे माबा मोनथो ओमफाय नोंथाङा खोनथाबावदो एसे नोंथाङा खोन्थाहरदो एसे मायबा आरो मिथिबावनाय दोङो खोमा बैसागो बैसागोनि बागै
बैसागोनि बागैथ' बैसागोआव बिदिनो फुजा होखालि माने मोना मोना आरो बैसागोनि जोबथियाव लास्टआव गामियाव फुजा जायोना
औ
होमबानिया मोना मोना थारमाने ओरैनो जोंनिया मोदाय होनो रोनाय
औ मोदाय होनाय।
मोदाय होनाय दोङो दा न' न' थांनानै होना लायनाय ओमफाय बिदिनो मायबा थालिर जेखाइ गोबाय जे हरनो आरो गावबा गाव न'खराव जे इसा अरनांगौ
औ औ लांनांगोन ना?
औ लांनांगौ।
औ जेरै थुगि होनाय नामा होनो इफोरबाय दि नामा?
औ बिदिनो लाना थाङो। गामि गामि हौवाफोरा आरो हौवाफोरा
औ
ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने
औ
अ' याव फोजाखो होयै होना होयै लांना फोजा हैयो आरो।
ओ गासैबो ज'
गा-गासैबो न'आव थांनानै। नोंथांमोननिखि बिदि जायो ना जाया
आं जोंनिखिबो जायो माने जायगा लाना जायगा नालाय आं बाराय जायगायाव नुुबाङाखै थेवबो बेलेगाव नुयो आरो आमफाय गोदो गोदायनि नियमा मा माने एसे जायगा लाना जागासो सोलिनाय जाबाय नालाय आं बारा इदि नुबाङा बै बेलेग जायगायाव दोङो माने जोंनि गामियाव एसे खम दोङो आरो।
औ
औ
जोंथि जाय बिदि होनोमबा
औ थाखानांगौ गोदो गोदायनि सोलिबोनाय बे नियम खान्थिया थानांगौ खिन जोंनि गामियाव गैथ' माबाय ओंखायनो आं नोंथांनि से-सेराव खोन्थानो हायाखै आरो औ थानांदो इफोरबायदि नियमाबो जों बर'आ हारिनि नालाय
इयुनाव
अ इयुननि थाखाय बेनो आरो जोंनि बर'नि बैसागो गोदान होनबाथाय गस्ला गस्ला गोदान गामसा गोदान दखना गोदान आरनाइ गोदान। गाननानै जेरै बैसागो फालिथायखो मोजां मोजाङै फालिलाङो
औ।
उम बैसागु होनबाथाय माने बरफोरनि गोसोआव बोसोर गोदाननि गोजोननाय फैनाय बायदि मोनो न
औ गोजोननाय फैयो। ओम,
गाजा गोमजायै फालिलांगोन होननानै गोसोफोरा उसु खुथु जायो माला फैगोन माला फैगोन जायो बोसोर गोदानाबो माने बैसागो होनबाथाय। ओमफ्राय जोङो बैसागो मोसाखांनानै जेरै ओ मानसिफोरा बोर सारस्रि हरनायजों जेनेबा जोंङो फैसा हरो नङा होमबा फैसा माइ हरो बेफोरदो जोङो गामियाव माने फानसन माबानाय जायो, नोंथांमोननिखैबो जायो खोमा? औ मोसानाय मोसानायनि फैसा सोलों माने जेनेबा गामियाव गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जि एसे फैसा मोनो बा-बाथौआव नङाबा गामिनि फांसनाव बाहायनाय जायो ओरैनो बाहायनाय जाया
औ
औ इफोर नियम खान्थि या मोजांङानो नङा होमबा?
मोजांनो औ नोंथां मोजाङानो
ओं बोसोराव खेबसेल नालाय खेबसेल फैनायखौ रंजाननांगौ मोसाफै जानांगौ
औ
बायदिसिना माबा खाम जथा लानानै सिफुं सेरजा लानानै गासैबो गोसो गोथारै माने मोसानाय जायो। रंजानाय जायो बोसोरनि खेबसेखो आसा खालामो इयुनावबो इदिनो मोसालांबाय थाथो बा नियम खान्थिखौ इदिनो फालिलां लांनो हाथों औ
नोंथां टाइमा जाबाय था दोनथ'नोसै आं आ दे दे होनोमबा। ओ